हेलौ, औ हेल' नोंथां औुमबाय औ खोनादों ना नोंथां आंनि बुंनायखौ? औ खुलुमबाय नोंथां।
मा खबर नोंथां? औ आंबो आफा बोराइ बाथौनि अननायाव गाहामैनो दं।
अ मोजांङानो नोंथां। औ दङ नोंथां दङो। नोंथां नै आङो नोंथां जिरायनानै दंगासिनो। नोंथाङालाय माथो खालामगासिनो दङो? औ नंगौ नामा नोंथां आं नोंथांनो फन हरनायनि जाहोनानो जाहैबाय नोंथां आं नोंथांजों मोननैसो बा माखासे बाथ्रा खोथानि सो सोमोन्दै सरायनायसै नोंथांनो फन हरनाय जादोंमोन नोंथां। फोरमायनोसै नोंथां मा औ। नोंथाङा मिथिगौना जौखौ माबोरै सङो?
ङो मिथिया नोंथां।
अ नंगौ नामा?
औ नोंथां। नोंथाङा अन्नानै आंनो फोरमायनो हागोन नामा जोंनि बे जौ गोरान बिदैखौ बोरै संनाय जायो? औ नोंथां जौ गोरा जौ बि
औ जोङो जौ गोरान बा बिदै संनोबा जों जौ बिदैखौनो लाग्रोसै जौ बिदै संनोबा जों मा खालामनांगोन गिबियाव जों माइरंखौ सोमना लाग्रोनांगोन नोंथां। औ माइरंखौ नोंनि सायावसो जागोन माइब्रा माइरं लायोना माथा माइरं लायो नोंथां। बिनिनो जोङो ब्रै बा केजिसो माइरंखौ लागोन। औ माइरंखौ लाखांनानै जोङो बेखौ मा खालामगोन सुनानै लागोन आरोना नोंथां। माइरंखौ सुना लाखांनायनि उनाव जोङो बेनि सिगाङावनो जों सुनायनि सिगाङावनो मा खालामना लायो थाब जानायनि थाखाय जोङो मोनसे खान्था बा थौआव जोङो दैखौ फुदुंना लायो आरो नोंथां अरावहाय औ बे दैया गोदौबाय थागोन ना जेब्ला जोङो माइरंखौ सु ना लाबोखांबाय अब्ला जोङो दैयाव गारसनना होसिगोन नोंथां। बेबायदिनो जोङो दैखौ जों माइरंखौ जों मिलायहोसिगोन बेनि उनावहाय जों मा जागोन ओंखामफोर संनाय बायदि संसिगोन आरो नोंथां। औ आमफ्राय गेजेर गेजेर जेरै बेखौ जोङो खादौ जा बुङो एरखावग्राना औ जायखौ औवा आरो दंफां बा बिफांनिजों बानायनाय जायो बेजों जोङो गेजेर गेजेर एरखाव एरखाव होग्रा आरो जाहाथे बेयो गावजों गाव सिथाबलाया बांद्राय माने ओंखाम बायदि जाद्राया आरो ना नोंथां। आमफ्राय बेनि उनाव मा खालामसि जेब्ला मोनबाय बा जाबाय बेयो बेनि उनाव जों बेखौ दसे समनि थाखाय गुसु जानो थाखाय बोखांना दोनसिगेन। बिब्दिनो बोखांखांनायनि उनाव गुसु जाब्ला जोङो हायावहाय प्लासटिक बना लासिगोन आरोना बायना मोन प्लाटिकआ बिदि फिसा साइस नङा एसे गुवार आरो गुवार औ नंगौ नोंथां बेनि उनावहाय जों बेहाय प्लास्टिकआव एरहननानै लासिगोन आरो बे जौ माबा संनायखौ माइरं संनायखौ बे एरहनना लाखांनायनि उनाव मा खालामसिगोन जोङो एसे जे फिथर -फिथर थायोना बेखौ जोङो गावस्रा होसिगोन आरो माने आखायजोंनो सिफ्रुसिगोन बेजों लोगोसे जोङो सिफ्रुनायाव एसे गोरलै जानायनि थाखाय दैखौ एसे स्राय -स्राय सारना होयो आरो औ बेनि उनाव बेखौ गुसु मोजां गुस्थार जाहोसिगोन दसे दोनसिगोन बेनि उनाव मा खालामगोन जोङो एमाव -एमावखौ जोङो थोजासे बिबांनिबा बेसे हमना ला बाथा माबायाव बा केजि माइरं बा केजि माइरंआव बेसे एमाउ नांगौ बेखौ जखानि मिलायना होसिगोन आरो आमफ्राय बेनि उनाव मा जागोन बेखौ जो जेब्ला एमावखौ होखांबाय अब्लासो जोङो बेखौ खोबनानै दोनसिगोन साननै बा सानथामसोनि थाखाय।
जेब्ला साननै सानथाम
खोबो अब्लाथाय बे हालसिंनो बिदैया ओंखारो आरोना नोंथां गरमजों। औ नंगौ नोंथां ओमफ्राय बेहाय मा जायो जेब्ला बिदैया ओंखारो अब्लाथाय जोङो बिदैयाथ' बोहैलांनो नागिरोना नोंथां बांद्राय बिदै ओंखारोब्ला अब्ला मा खालामो जोङो बालथिंबा खान्थायाव जोङो बे माबाखौ जि संनानै दोननाय जौखौ जोङो बाल्थिंबा खान्थायाव दोनहरसिगोन आरो। बेनि उनाव बियो ओं बिदिनो स्नि बा जि सम जि सानसोनि उनाव बियो मोजाङै बिदै होसिगोन आरो। नोंथां। औ अब्ला जों बे बिदैखौ लोंनो हाबाय बेखौ मा बुंगोन जोङो गिबिनिखौ जौ बिदै बुंगोन ओमफ्राय बेनि उनाव मा फैबावगोन मोनसे बेखौनो जौ बिदैखौ जेब्ला लोंजोबो अब्लाथाय जोङो आरोबाव लोंनो थाखाय जोङो बिनि
रोसि
थाबावना नोंथां एसे माबाफोरा जि मोननांगौ रोसि थाबावो एसे बेखौ जोङो मोननो थाखाय जोङो दै होनानै दोनो आरो अब्लाथाय बेनिफ्राय जों आरो रोसि मोनबावो जायखौ जोङो माबा बुंगोन जौगिसि होननानै बुङो।
बेखौनो होनो नामा नोंथां जौ गोसिया औ गिसि बेखौनो बुङो। जौ गोरान होनो औ नंगौ नंगौ।
जोङो बेनिफ्रायनो खालामनो हायो जेब्ला जोङो दै होना लानाय जौखौ बा जौ गिसि बेखौ जोङो फिन खेबसेबाव अदाबाव जानो आरोना नोंथां अर लगायनानै होबाय बेनि उनावहाय बिदिनो मोनथाम थाखो खालामनानै जोङो सावनाय जायो। बेनि उनाव जों खफ' बा बिदुंजोंनो जोङो बे माबाखौ मोननाय जायो आरो सेरेबखौ। जायखौ जोङो जौ गोरान होनना बुंनाय जायो। औ नंगौ नोंथां बिदिनो नोंथाङा जौ संनायनि बागै मिथिबाय नाथाय आं मोनसे बाथ्राखौ मोजाङै मिथिया नोंथां आंथ' जौखौ सङोल' नाथाय एमावखौ बोरै खालामनाय जायो बेनि गैया आंहा बारा गियान गैया नोंथां आं माने बाजारनि बा हाथाय बाजारनिफ्राय बायनानैसो लाबोयो आं बेखौ मिथियो नोंथां आङो बिनि फालांगि खालामो नोंथाङाबो आंनिफ्राय खोनासंनानै एमावखौ बोरै बानायो सोलोंनांगौ बेखौ आरो औ नंगौ नामा नोंथां। औ बिदिब्लाथ' नोंथाङा आंनो एसे फोरमायना होनो हागोन ना नोंथां? गिबियावनो आं नोंथांखौ गोजोननाय जासिहग्रोनोसै आंनो जौ गोरानखौ आरो जौ गिसिखौ बोरै बानायो बेखौ फोरायनायनै होनायनि था
गुवारै दानिया आङो नोंथांनो फोरमायनासै एमावखौ बोरै बानायो गिबियावनो एमाव बानायोब्ला नोंथांनो नागोरगोन माइरं माइरंखौ नोंथाङा सोमहाबनानै दोननांगोन नोंथां माइरंखौ खमसे खमैबाबो थाम घन्टासो सोमनानै दोननांगोन नोंथां।
औ नंगौ नामा नोंथां औ नोंथां थाम घन्टासो सोमनानै दोननानै बेखौ बोखारनांगोन दैनिफ्राय बोखारबोनानै बेखौ फोराननांगोन।
मोजाङै दैखौ गसर होखांनायनि उनाव बिखौ उवालाव देनो थाखाय रेडि जायोब्ला बेनि सिगांनो जोंहा माखासे बुस्थु जाय एमाव देनायनि गोनांथार नागारहायि बाहागो बेफोरखौ
औ मा बुस्थु नोंथां बेफोर बुस्थुफोरा?
आं फारियाव खिन्थालांसै नोंथाङा बे बिजाबाव लिरनानै लानो हागोन नोंथां जेब्ला गोनां जायो नोंथाङा नागिरनो हागोन गिबियावनो जोंनो नांगोन मोखोना बिलाइ एबा मोख
बिबार नैथियाव नांगोन जोंनो स्नि बिफांनि बिलाइ थामथियाव नांगोन साल दावखुमै जायखौ दिंखिया बायदि नुयो नोंथां औ औ दा ब्रैथियाव नांगोन खान्थाल बिलाइ आरो
बिदिनो बाथियाव नांबावगोन जोंनाव आनारस बिलाइनि गोरलै बिलाइ जायखौ गुफ नुयो बेखौबो नांगोन नोंथां जोंहा गासैखौबो थियारि लानांगोन बेनि उनाव जों जायखौ रिडि थियारि खालामनानै लादोंमोन बे माइरंखौ जोंहा उवालाव देग्लिगोरनांगोन।
नंगौ नामा नोंथां औ
फ्रा माखासे बिलाइफोर जायखौ एमाव देनायाव गोनांथि जायो। बेफोरखौ नोंथाङा बै माइरं गावनो गेब्लेनायावनो हरफानानै बेखौबो दोखो दोखो गाहेनजों देग्लिनांगोन नोंथां मिहि मिहि देग्लिनांगोन गोबाव सम देग्लिखांनायनि उनाव बेफोरखौ गासिखौबो मिहि मिह खालामोबनांगोन बेनि उन नाव नोंथाङा बै गुन्द्रा बुस्थुफोरखौ थिखांनानै संग्रायाव एबा सान्द्रिजों सालिनांगोन सालिखांनायनि उनाव बेयाव माखासे बुस्थुफोर थायो जायफोर बिगाब होननाय जायो बे बिगाबखौनो
औ मा बुस्थुखौ होनदों नोंथां नावद्रा ओ आदसा
नोंथांङा गारहरनांगोन आरो बेनि उनाव जाय सलिनानै मोननाय मोजां बाहागो बे मोजां बाहागोखौ नोंथाङा एसे आखाइयाव दै लानानै सारस्रि सारस्रि होननानै गल गल गल आखाइजों आखाइजों गल गल खालामनांगोन नोंथां औ लारु बायदि खालामनांगौ गल गल बेबायदिनो गल गल लारु बायदि खालामदो नोंथाङा गल गल लारु बायदि खालामनानै बेनि उनाव जेब्ला नोंथाङा गल गल खालाम खाङो अब्ला जोंहा एमाव थाइसे लाबो फिननांगोन बे एमाव थाइसे यानो जाबाय औ एमाव एसे बिबांनि लाबो नांगोन नोंथाङा बे एमावखौ सिफ्लेनानै एबा गुरा लानानै नोंथाङा बै एमाव दंमोन ना जों गल गल गल खालामनाय औ लारु खालामना दोननाया बिनि सा सा सा फिसा फिसा गुरा गुरा नाग्लिनानै बिनि सा सा सा सा सा हो होफानांगोन नोंथां। बेयावबो मोनसे जारिमिन दं नोंथां
नों मिथिगोन ना ना मिथिया मा जारिमिन नोंथां आंहाथ' एमावनि बागै बारा एसेबां गियान गैया नोंथां
नंगौ नामा नोंथां जेब्ला नोंथाङा जेब्ला नोंथाङा खोना संबावदो बैयाव फिसा फिसा गुरा गुरा खालामनानै एमाव होनायनि गाहाय जाहोनानो जाबाय जोंहा जारिमिन दङ बेखौ आबै आबौआ खिन्था लांनाय राव बेखौ होब्लासो गोदान एमावा जायोनो नोंथां बै एमावा गोदो निफ्रायनो आबै आबौनि समनि फ्रायनो जेला आबै आबौ आ जौ लोंजेनदों बै सम निफ्रायनो बे एमावा फैनायनो एफा एफा एफा खेब
औ, बेजों मा जायो?
गलाय मोनदेरा बै गोदोनिफ्राय फैनाय बियो बबे निफ्रायबा भगबान एबा इसोरा हरनाय, बेनिफ्रायनो दासिमबो सोलिबोनानै दङ जानो हागौ बे एमावखौ जों दिनैसो नुदों नाथाय बे एमाव आ गोदो आबै आबौ निफ्राय फैनाय एफा एफा एफ एफा एफा खेबखां बोनाय बेयाव जुदि नोंथाङा बै एमावखौ हो आबा गोदो निफ्राय मोनबोनाय एबा बे गलाय मोनदेर नानै होआबा बिहा बियो गाहाय एबा आसोलि महरनि एमाव जायानो नोंथां।
मानो होनबा बेयाव माबा मोनसे गुन दंनो गोदो भगबान नो, बेबायदिनो एमावा गोदोनिनो आबै आबौ निफ्रायनो आबै आबौ आबै आबौ फैनानै थिनायसिम जोंहा
फैबाय आरो जों इयुनावबो जुदि जुदि एमाव बानायोब्ला
बै एमाव जाय जोंखौ बानायदों बेबो बुरजा खालामनाय दा जों सा सा औ नोंथां बे सा सा खौनो आरोबाव
गुबुन एमा वहाय फिन बावनांगोन जेला जों गोदान बानायगोन नङाब्ला बै आसोलि महर एबा गुबै महरनि एमाव जानाय नङा नोंथाङा दानाबा एमाव बानाय खांबाय ना नोंथां? अ नङा नोंथां आं नोंथांनो खि
बेयाव गल गल औ औ।
बेनि उनाव बै गल गल खालामनायखौ सान्द्रियाव जमा दोननानै दिंखिया फाग्ला होननाय दङ मोन नोंथां दिंखिया फाग्लाजों सा सायाव खोबनानै दोननांगौ। आरो साननि सान्दुुंआव एबा साननै बिदुंजों थाम दान।
दोमैलुबा नोंथाङा गोबाव सम बेखौ सान्दुंङाआव फोराननांगोन नोंथाङा अब्लासो।
माने मोजाङै रानहोनांगौ नामा नोंथां जेब्ला मोजाङै रानना अब्लाथ' बेहा गुनानो गैयि जागोन नामा नोंथां। होनबाथ' मोजांनि बाथ्रा नोंथां।